हेल'।
औ नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रियाव दङ नामा?
आं दा औ फ्रियावनो दोंथ'यो।
ए।
माबा रायलायनो मोन?
औ ओरैनो फंनैसो मोजां गाज्रि रायज्लायनोसैलाय। आंबो नै दा ओरैनो बेरायनो होननानै गामिनि सासे मानसि लेंंहरगासिनो दं
ए ए दालाय माथो खालामगासिनो दं नोंथाङालाय
दा आङो दुब्लिनिफ्राय माइ गायनानै दासो फैदों। दुगैखांबाय दा ओमफ्राय एसे बेरायनो हो
मा सोमोन्दै आइजोफीर
गायनाया
औ।
आ माबासो देर बिगासो जादोंदां।
गैनाया।
औ।
दुगैखांबाय आरो।
औ ओमफाय लोगो फै मोनाब्लि मोनाब्लि एसे बेरायनो होननानै लिंहरदों।
हा?
मेंनाय मोनाखै माइ गायनानै?
मेंबाय मेंबाबो। बेसे बिसिनायाव थानो बेसे जिरायनानै थानो जालायलाङो।
बेबो आरो।
उम। दा ओंखायनो एसे दसे ओरैनो लामायाव। थाबायग्लांलाबायनो सानदों।
ओं
बावाखै। दुगैखांनायानो बावाखै आं।
दा
है लोगो लेंहरबाय नालाय गावस्रा गायाखैनो।
औ औ बिदिनो
गावस्राखो गाव दिनै गावस्रा गायनाङाखै फुनाङाखै नामा?
औ औ
ओंखायनो एसे बेरायनो फै होननानै
लेंहरदों आरो
मानसिनि मोदोम थान्दाबो जादों अखा हायाखै?
औ ओहो अखा हायाखै जोंना थान्दा जादों।
जोंनाबो बिदिनो दिनै अखा हायाखैबाबो माबा गैया आरोना सान्दुं नुजायाखै।
औ।
दा आं दुगैखांबाय दुगैखांनानै साहा लोंखांबाय साहा लोंखां खांनानै जख्रबबाय थाबा गेस दावखोनाय मोनो आं।
आज्राय जख्रबबाय थाजायाबोलै।
औ गाइखेर साहा नङाब्लाबो लोंनो बायो आं। दा बे गाइखेर साहा लोंबाय नालाय
औ
एसे थाबायग्लांसै जख्रबबाय थाबा दा गेस दावखोगोन।
औ
नोंथांनाव गेस जायोना जाया फालाय
साहाखौबो बारा लोंनाय जायाना आङो।
अ आङो साहाखौ दिनाव फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे बेलासियाव खेबसे लोंनो लुबैथारो आरो।
आरो लाल साहाखौ लोंनो बायो आङो।
गाइखेर साहा साहाया थावसिन जायो नालाय।
उम गाइखेर साहा नङाब्ला मोजां मोना आंङो।
औ
ना गाइखेर साहाजोंथ' मिथिखायो बयबो
उम गेस जायो गाइखेर साहा लोंबा
औ अब्लाबो गाइखेर साहाखौ गेस जाबाबो
औ
लोङालासिनो थानो हाया?
लोंनो बाबावो ओरैनो।
उम‌ जेवारि दङमोन गाइखेरा। न'आवथ' गाइखेर सेरथावथाव मोसौ गैया नालाय।
औ औ।
गामिनि दस्रा मानसिनिखौ जेवारि लादोंमोन।
उम बिसिबांनिफ्राय जेवारिया?
होफैयाखै नालाय गामिनि बे दखाननिखौनो लिकुइदखौ लायनानै फुदुंनानै लोंलायबाय।
हेल'।
औ खोनादों।
ए खोनादोंना?
बेसेबां लायो होनदों जेवारिखौ बेसेबां लादों बेसेबां लायो? जेवारि लाखिनाया गाइखेर जेवारि लाखिनायखौ होनदां।
जेवारिया बारा बुरजा लाया। आदा लिटारल'।
ए ए बिसिबां बेयावलाय?
आदा लिटाराव?
औ।
माबा लायो पन्सास थाखा।
जोंनिया बिथिं बिसथागा।
उम दाना गाइखेरनि दामाबो बुरजा जाबाय।
औ औ। बिदिनोगोजालै औ जोंथियो बिदिनो मारियो।
अ लाबाय दाना।
लिटारावसो पन्सास थाखा।
दा एसे खमसैनो मोननाया।
औ।
मोसौ फिसाफ्राबो देरजोबनाय जाहैबाय।
औ।
मोनसे खम मोनो दा।
मोसौ गैया नामा
मोसौआ दङ जों खिन्थु गाइखेर सेरथावथाव गैया।
ए। म
हेल'
माबैसे दं
मोसौआ
उम
बिदिनो गाइ मासे दङ ओमफ्राय एवग्रा माब्रै बिदिल' बुरजा गैया लावखार गैया नालाय।
औ औ।
दानाथ' लावखारबो मोनला नालाय।
ओंखायनो बुरजा लानो हाला।
अ अ। हालौनायफोरावबो तेकठर सो बाहाय जोबो
औ ट्रेक्टरजोंसो गायजोबनाय जायो दाना उम
औ
बेजोंसो थाब हायोबो नालाय
माइ लगाय नङा नोंथांमोना ना माबाफोर आबाद माव माइ लगायो
औ माइल' गायो
आलदा जेबो आबाद माव मावा
ओहो दस्रा आबाद मावा बे बारि बोरियाव गय बिफां गायनानै दङ
उम
फिथाइ मोनथ'आखै
औ औ फानहरो नामा
फिथाइ मोनथ'आखै
ओंखायनोथ' फिथाइखौ फानहरो
औ फिथाइखौ फानहरगोन बे फांसे फांनैनिखौबो फानहरो नोंथांमोननावलाय दंना गैया गयलाय
दं
ए ओइ बारा क्लियार जायाखसै नोंनि आवाजखौनो खोनायाखिसै
खोनाफै-खोनाहैआखै नामा
औ दा बोरैबा थाबा नोंनिखौ बारा खोनाफै नागिरा दा खोनादोंलाय औ
माने जोंनाव दं दंनाया
हा
दङ होनदां जोंनावबो गय फिङा दंनाया
औ दा क्लियार खोनादों नों बोरैबा थाबा खोनाफैया मोजाङै
औ
दा क्लियार खोनादोंलाय
औ खोनादों ना?
औ खोनादों
गोसोखांबा
हा
गय बिफांङा जोंनावबो दं
अ
खोनानो नागिराखिसैलाय नों बोरैबा टावार मोनाखै ना लानायसो माबाया जायाखै जाखो नोंना?
दा खोनादों?
हेल'
हेलौ खोनादों?
औ खोनादों
ए
सोरबा फन हरदों नामा?
फन हरदोंमोनदां र'
लोगो फन हरदों आरोना
औ औ दे दोनथ'नोसै होम्बा
ओ दोनथ'नोसै बे लोगोजों रायजलायनोसै। ए दे होनबा। टाइम गैलाबालाय आरो माथो खालामबावनो?
औ औ दे औ।